खोनाबाय
औ मोजाङैनो खोनाफैदों।
ओमफ्राय नोंसिना गामिना बोरै लामा दालांफोरा? मोजां
जोंनि गामि ओनसोलावथ मोजाङानो गाज्रिद्राय गैथवा
ओ उम जोंनियाबो बिदिनो। मोजाङानो। दा गेजेर-गेजेर ओ ओरैनो बायनानै दङ बानायफिनगासिनो
नोंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंसिनाव ओरैनो माइ गायनायफोरा मा अखा हानायफ बोरै?
जोंनिथिंथ दायो अखाफोराबो गाज्रि नङा एसे मोजाङैनो सोलिथनानै दं। ओ मफ्राय नांगौबासेबां नांगौसिबां हायाखै अखाया थेवबो दा दुब्लि आबाद फोथारावहाय हालेवनाया सोलिगासिनो आरो खोथियाफोरा फोजोब्बाय सोरनाबा मोजां रोखोम माने जौखांबोथवाखै खोथाया ओमफ्राय सोरबाया माने फुनाय समसिमहालागै जाबाय जौबाय ओमफ्राय दा बिसोरनिया हालेवनायफोराव मुुब जाबाय मानानि बे हालेवनायफ्रा क्लियार जाबानो सोरबा सोरबा माने गायनायखौबो जागायसिगोनानो।
औ ओरैनोथ गायनाया जागायथवाखैना नोंसिना?
फोरा सोरबा सोरबा जागायबा थेवबो एसेबां मानि न'खरफोरा गैया सोरबा नखरसे नखरनियाल जागायदों।
औ जोंनाबो बिदिनो जोंनिखैबो गायनाया गायथवाखै दा मानि। बे खोथिया फोनानै दङ ओमफफ्राय बे अखा हानानै सो साननैसो अखाजों खोथियानो लोमलानानै दं आरोखि उम एसे जारला जाना दङ औ औ
जोंनिथिं बिदि लोमद्रायलायनाय
उम उम उम जोंना हाया-हाया दलाना जोंना इसे
अ
हा द'लाखायनो लोमनाय जायो आरो उम
उम नंगौ
उ
ओरैनो माइ आबादखौथ' जोंनि बर'फोरा गाहाय मोनसे आबाद होननानै सानना लाखायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
उम जायनि जुनैनो जोंनि गासै दस्रा गुबुना जाथिखौ दोन्थ'नानै जोंनि बर'फोराहाय माइजोंनो सोनारनानै थांनानै थायो । जोंनि गाहाय आदार हिसाबै आरो लोगोसे बेजोंनो जोंनि थांना थानायनि बोसोरसे माने-माने सुफुंनानै लायो आ लोगोसे न'खर सोलिनायाव मालाबा बिखौनो एसे माने दखान एबा बाजारफोराव फानहैनानै न'खरनि नांगौखिनि मुवा बेसादफोरखौ सुफुंनानै लायो
नोंगौ नोंथां
ओरैनो माइ आबादा जोंनि ओनसोलावहाय रावबो गायद्राय नङा माने न'खरबा न'खरनै बेबायदिसोल' गाया
उम
दा ओरैनो बुंनो थाङोब्ला माइ आबादखौनो गाहाय सानना लायो आरो लोगोसे माइ आबाद जोबखांब्लाबो सोरबाया आरोबाव मानि बेनि जायगायाव बिदि बोथोर माने माइनि आबाद बोथोर जोबखांनानै आरोबाव मोनसे गायबावनायखौ मा होनोमोनले आसु मायना मा होनो? बेबायदिखौबो खायफा-खायफा गायजोबाब्लाबो मानि सोरबा न'खरनै न'खरथाम बेफोरबायदि सुबुंफोरा गायनाय जायो गामि ओनसोलफोराव आरो जोंनिथिं ।
औ जोंनिखिथ' बिदि गायनायखौ दा नुथ'ला नुनाया ओरैनो बोथोराव खनसेल' दा खोथिया फोनाय जाबाय खोथिया फोनायनायनि उनाव नैबे खोथिया देर खांजोबब्लानो खोथियाखौ फुनानै आरो गायसिगोन आरो हालौवनाया हालौव जोब्बाय बयहाबो हालेवगासिनो दा हालेवनाय मुखुब जानानै दं आरो ओरैनो नोंथांमोन दा हालौनाया मा आद-आयदा मादों आदबजों हालेवो? ओ थे टार बा हायो ना गोदोनि मोसौफोरजोंनो हालोवो
ओरैनो नोंथां जोंनि ओनसोलफ्रावबो मानि गोदोनि जे नांगोलजों हालेवनाय जुंगालजों हालेवनाय बे रखोमा जोबलांसै होनब्लाबो गोरोन्थि जाद्रायनाय नङा माने सोर बास सोरबा नखरनै नख थाम गामि ओनसोलाव फ्राय नायोबा बेफोर न'खरथाम न'खरब्रैयाल' माने दा‌ नांगोल जों हालेवनानै माइ गायनायखौ नुनो मोनसै माने गासिबो सुबुङानो मानि ट्रेक्टर सोजोबबाय आरोखि हायाव
औ
पावारटिलार
औ आदबगोन आदब खायदा बाहायनाय जायोबाय ओमफाय ओरैनो नोंथांमोननियाव माय दुब्लि बारियाव हासार फोर ओरैनो माबाफोर रासायनिक मुवाफोर बाहायो नामा? दा आथिखाल जुगाव
जोंनि जायगाफोराव ओ बेबायदिखौ नुद्रायनाय जाया ओमफ्राय खायफा खायफा सुबुं फोराहाय जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि माने
होम
बे गोबोरखि हासारखौबो होयो होनाया माने न'नि गोबोरखि मोसौनिखौ गार्डलाना होयो माने जुदि बोथोर जायो आरोखि माइ आबाद जायै समावनो माने माइ आबाद मानि माइ आबाद गायनाय बोथोर फैयो आगोलाव
औ औ
सेया जाहैबाय आं बुंनो साननाया माने आथिखालाव दा दाउ ब्रयलारनि फार्मआ जोंनि गामि ओनसोलाव बिराद माने बांना दं आरोख खि बेबायदि जों मानि
औ
दाउ वयलार फार्म खालामनानैसो माने एसे रांखान्थि मुलाम्फानि थाखाय
औ
दा मानि बेखौ नुनो मोनदों दाउ बयलारनि मानि खिफोरखौहाय। बस्थायाव जुनानै
औ।
मानि फ्राय बांसिन मानसिफोरा नङा मानि साफा सानै सुबुंफोरा मानि बेखौ सोनानै दुब्लि फोथारावहाय
आबाद थिलियाव गारहैयो आरो हासार हिसाबै हासार बाहायहैयो आरो लाना थांनानै।
बे रोखोमबो नुनाय जादों आरो। ओरैनो जेबो आरो। सायनारि हासार हासार बाहायनाय नुनो मोना जोंनिथिं।
औ ओमफ्राय ओरैनो बे माइ- बे माइ बिदि खोथिया फैयो। बेफोरखौ मा गुबुन जायगानिफ्राय बायनानै लाबोना फोयोना गावनि गायखांनानै दोनखानाय माइखौनो फोफिनदों आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि माइ ओंखार
नंगौ थारैनो बेखौथ' नोंथां। सोरबाया गावनि थाखानाय माइ बोराइफोरखौनो। माबायो खो। खोथिया फोयो आरो। सोरबाया। जुदि गावनाव गैयाब्ला सोरबा नुसुंसेनि आरो सोरबा न'खर बायना लायो आरो सोरनावबा जुदि रावनावबो मोनथाराब्ला बे सासे सुबुङा मानि बाजारावनो लायनाय जायो आरोखि
औ औ औ दाथ' बायदि बायदि रोखोमनि माइ ओंखारबायना नामाबो गुबुन गुबुन। दंसै।
नंगौ थारैनो।
उम।
गायो गायनाया नामखौ आंबो बारा मिथिजोबनाय जाया मा मा। माइ दं ओरैनोथ'। आंनि खुगायाव बे। जोंनि ओनसोलफ्राव बांसिन गायनाय जायो गायनाया रनजित बे सादु माइ। ओ।
रनजित सादुमाइ बेफोरनि बेफोरनो गाहाय जाहैबाय आरो बर' फोरनि थाखाय माइसालि माइ ओमफ्राय जोसा गायो गेजेर गेजेर माइब्रा गायो जायफोरखौ फेस्टिभेल जायोबा माबाफोर जायोबा बाहायनो थाखाय ओम मागो दमासि उम बायदि बायदि फोरबो बाहायोना
नंगौ थारैनो
उम आथिखालाव जोसा आरो माइब्रा खौबो बयबोथ गायखायो गायनाया खिन्थु खम नुनो मोनसै नामा नोंथां माइब्रा आरो जोसा जोसा गायनायफोरखौबो
जोंनि ओनसोलावबो बिदि माइब्रा आरो जोसा गायग्राफोरा खमानो जेनेबा गामि ओनसोलावहाय नखर हिसाब लानो थाङोब्लाबो जेनेबा आं जोंनि खौ बुंनोसै नोंथां जोंनिया फिफ्टि सिक्स गहराव हाय जेनेबा बे फिफ्टिसिक्स गहराव बै सयथा जोबथारनायनि सयथा नखराबो गाया सयथायाव मोन ओ नखरथामा ल गाय गोन बिदि जायो दा माने फिफ्टिक्सआव नखर थाम न खरब्रै बेखिनियाल थायो
बे जोसा मायब्रा गायनाय आरो उम उम
दा बेबायदि जायो आरो जोंनि ओनसोलाव ओमफ्राय ओरैनो ओ आं ओरैनो नैबे बाथ्राखौ सानखांनासो नोंथांजों एसे ओरैनो सावरायनो लुबैदों
औ औ बुं
जोंनि ओ आसामाव जेनेबा माइ आबादखौथ गायनाया गोगोमैनो गायखायो माने गावनि थानायनिजों लोगोसे आरो गावनि न'खरखौ माखासे हेफाजाब होनो रांखान्थि मुलाम्फानि थाखायबो जाहैबाय। खायफाया दा बे आसामावहाय माइ आबाद गायग्रा हिसाबै जुदि नैबे बोथोरारि माइ आबाद खौ जोबखांनानैबो जुदि आरोबाव फिन खेबसे गायबावोब्ला जोंनि जोंनि ओनसोलफोराव माबायदि जागोन होननानै आं सानोलै ओमफ्राय नोंथाङा बेनि सायाव माबा बुंनो सानदों नामा?
बे बोथोर जोबफ्लांनानै जुदि गायफिननाय जाब्लावोब्ला
उम
माइयानो जोंनाव सोलायनांगोन थो नोंबोथ' थांनायनि उनाव जायाना। गायबाबो फिथाइ होनाय नङा देरनाय नङा मोजां रोखोमै फि फिथाइ मोननाय नङा। बेफोरनि थाखाय एसे औ । बोथोरनि थाखाय औ औ औ औ जेनेबा दै नांगौबा दै मोननाय नङा अखा बोथोराव अखा मोननाय नङा। बेबायदि जानानै फैगोन आरो खस्थ' जागोन आरो
खस्थ' जागोन नंगौ।
थाङोबा औ।
दा आं नैबेबायदि बाथ्राखौसो सानो नोंथां जेनेबा जोंनि ओनसोलफोराव बेहाय जों खायफा खायफा सुबुआथ' गावनि थोजासे हा हु थानानै गायनानै माने बेजोंनो थोबाय दा खोथाया जाहैबाय जोंनि ओनसोलफोराव जे सेन्ट्रेल गभमेन्ट नि माइ फैयोना माइरं दा बे गुबुन जायगायावसो गायनानै फैयो दा जोंनि समाव जोंनि स माव माने जोंनि ओनसोलाव बो माइ आबाद दुब्लिफोथ फोथार फोरावहाय। जुदिस गासिबो मानि खावसिखिनि सुबुङा खस थ' खालामनानै माइ आबादखौ गायोब्ला एबा गायफिनोब्ला मानि बबेबा माइया जोंनि थाखाय बे बोथोर गैयाब्लाबो जागोन नामा बेखिनिखौ साननानै जोंनि हल एसे हल आसामावनो गायनानै दिहुनोब्ला बेबादि सेन्ट्रेल गभमेन्टनिफ्राय फैनांलायनाय जानाय नङा बायदि सानोमोन आं जेन'बा
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथाङा थारिखौनो बुंदों।
नंगौ थारैनो। आंबो बेबायदि सान सानो आरो ओमफाय लोगोसे हायासै मानि खोथाया जाहै बाय माने बै गुबुननिफ्राय फैनाय जों माने माब्लाबा समाव माने बिराद बायनानै जानांगौ जायो आरो बे बे सेनट्रेलबाबो थोयियाव जोंनि ओनसोलाव जुदि बेबाय बि रोखोमनिखौ मावनो हाबावोब्ला मानि जोंहा मानि एसे गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय मददजों एसे खम बेसेनावबाबो माने थांना थानायखौ सुफुंलायनो हागौमोन नामा होननायासो सोंथि सिखांदों आरो आंनाव। दा होनब्ला नोंथां सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो औ उननि समाव आरो फिन लोगो मोनलायगोन
औ औ दे नोंथां दे औ दे।
दे होनबा नोंथां।